हेलौ
हेलौ।
औ नोंथां
औ नोंथां मा खालाम गासिनो।
औ आंथ' ओरैनो दङ।
औ बोथोरफोरा माबोरै दिनै।
अ दिनैथ' बोथोरा बिराद गरम नोंथां नोंसिनाथिं माबायदि।
नै बोथोरा बिदिनो जोंनावबो नोंथां जि ओ बिराद गरम। एसे बार बारदों बारनायालाय एसे सेबो सिव सिव बार बारगासिनो सानदुं गोसाबाबो एसे गुसु जादों आरो
औ बोथोरा माने माबा नालाय दायो गरम बोथोर नालाय। दैज्लांनि बोथोर माने सानदुं, फोरजों बिराद मा होनो बाहेरायाव ओंखारनो हाया बायदि आरोना नोंथां। ओमफ्रायहाय एसे सानदुं गोसायाव नो, नोंसोरनाथिंहाय माबायदि सोलिदों आबाद मावनायफ्रा नोंथां।
आबाद मावनायाथ' जोंनियाव एसे दैनि माने एसे जेंनाया बेयो दंगासिनो आरो मानोना नांगौबायदि अखााखो दाबो मोनाखै। माने हायाखैनो। ओ हायो मालाबा मालाबा एफा एनै हायो। नाथाय माने नांगौबायायदि दै जायाखै आरो दैया दुब्लिफ्राव थायाखै। हायो अखाया एसे अखा हागाब्लानो रानलांफिनो। बेबायदि जादों आरो। ओमफ्राय माखासेफ्रा मेसिन लागायनानै गायगासिनो सलारजों। ओ दै बोखो मेचिन लागायनानै बोखो दै बोखांनानै गायगासिनो ओमफ्राय माखासे खायसेफोरा बेबायदि ओ सलार मा मेसिन गैयिफोरा ओ बोरि हाफोरा गायनो हायाखै आरो एसे अखाखौ नेगासिनो माने। साफा सानै। दा नोंसोरनिथिं माबायदि बेफोर दायो आबाद मावनाया दैज्लां बोथोरनि माइ गायनायफोरा?
औ जोंनाथिंथ' नोंथां दायो माने गरमाव बिराद गरम ओ जानानै दंङ नालाय। सान्दुंफ्रानो माने ओ न' सिंनिफ्रायनो माने बिफां सायाफोरावसो ओरैनो ओ जिरायनानै माने साया लानानै दंङ आरोना माने होनबाबो माने मावगासिनो दंङ सोलिगासिनो गायनाय फुनायाथ' दा। थ' दैज्लां बोथोर नालाय। ओ सान्दुंनि गेजेरजोंबाबो बिदिनो गायनाय फुनायखौ गाराखै आरोना जोंना बे बेथ' आबादफोरा थ' जोंनो नांगौ जायो नालाय। औ थांनानै थासान्दियाव औ। बेबायदिनो एसेबांबा मा होनो सान्दुंनि दुंथा हुखायावबो ओंखारनानै माने जोंङो आबाद मावनायखौ गाराखै आरोना नोंथां मावगासिनो दंङो।
ए।
बिदिनो आबाद मावनायावथ' जोंना दायो माइनि आबादावहायनो सलिनानै दंङ माइखौनो गायगासिनो दंङ। गायनाय फुनाय बिनि सोलिगासिनो दैया दैनिथ' आंखाल गैया नोंथां जोंनिथिं। माने ओ दैफोर खौहाय माने नेनांगौआनो जाया माने
नोंसिना माने औ जामफैनि बा बिलोफोरनिफ्राय दै फैनाय लामा दंङ आरो ना नोंसोरना?
औ नोंथां औ दंङ माने ओ जोंनिथिंहाय माने दैनि आंखाल गैया आरोना बिराद ओ मोननै मोनथाम बिदि जाम्फै दङ आरोना नोंथांङा बिनिफ्रायहाय ओ लाबोनो हागोन। माने ओ गायनाय फुनायाव माने बाहायफैनो हागोन आरोना। बेफोरखौ लाबोनानैनो।
औ नों आं खनसे थांनायाव ओरै नुदोंमोन नों सुइथि। दैमाफोरखौ बा दैइखौ माने नोंसोरनिथिंनि दैया ओरैबायदि गोजों माने बै दै सि दै सिंङाव दै सिंगाव मा थायो थाया नुजोबो आरो जों ना थाबाबो मा मा बायदिसिना एम्फौ एनला थाबाबो। बेफोरखौ माने नुहुरजोबो बिराद गोजोन।
औ आरो गोजोंल' नंङा नोंथां बेफोरखौथ' जोंङो दै बेखौहाय नायनानैथ' माने ओ गोजों बेखौथ' नुखायो सिंङावहाय मा दंङ बेफोरखौ जोंङो माने नुजोबो ना माबेसे दंङो बेखौ साननो हागोन आरो। आरोना अन्थाइ थाइबे बेसे दं। बेखौहाय साननो हागोन ओ बेनि अनगायैबो माने औ ओ बिराद गुवार गुवार दै दङ नाथाय बिनि अनगायैबो दैफोरा जोंनाथिंहाय माने बिराद गुसु जायो आरोना थान्दा जाथा। औ ओ बेलेग माने मे गुबुनफोरनि माने जाम्फैफोराव जेसेबांनाखि दै फैयोना बिनिफ्राय माने जोंनिथिंजायनि दैया बिसोरनिफ्रायहायो गुस सुसिन जायो आरोना नोंथां।
औ औ माने आं बिदि दुय माने नुफेराखैमोन आर ना जों माने जोंनिथिं बेबायदि। दै गैया बेबायदि दै बोहैनाय स्राय स्राय बा बिदि गोजों दैखौनो नुनो मोना।
औ आरो औ दानि माने दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय अखा हानायजों हाजोआव अखा हानायजों माजों माने। माब्लाबा माब्लाबा दैया मा होनो बिदि ओ गेन्दा जानानैबो फैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नों
औ औ औ
बिदिनो जोंनिथिं माने। मा होनो दैखौहाय जोङो जुदि ओ नांगौबा माने गोसो बायदि मोनो आरोना नों दैनि आंखाल गैया औ। नोंथांमोननिजों माबायदि दैखौ माने जाम्फैफोरनि ओमफ्रायहाय दिखोना लायोना बबेनिफ्रायबा लायो। ना मा होनो नोंथांमोना बै जे दुब्लियाव जे दै बाहायो दै बोखोयोना ओमफ्राय माइयावहाय सारो बिदि बाहायो नामा नोंथांमोननि जोंबो ना बै जे अखा हादैफोरखौनो नेनानै माइ गायो नामा नोंथांमोननिजों।
जोंनाबो। माने अखा हादैबो होनांगोन जोङो ओमफाय। आरो दैमा दङ दंनायालाय एसे गिदिर। माने दै देरोब्ला बा अखा हानानै दै देरोब्ला। बै दैमानि दैया उसि फावनानै फैयो आरो जोंनिथिं लानानै फैयो
औ
बेबो नाथाय बांद्राय गोबाव अखा हायालासिनो थाबा रानलाङो एसे रानलांबा अब्लाना जोंनिथि दैया फैला आरो दैया गोजौथिं गाखोला फैया दैयाानो अखा हाबाय थायोब्लाथाय फैयो। गोबां खस्थ' जायो जानायलाय दाथ' माने जोंनिथिं अखाखौो बा रा हानाय नुनो मोनला। गुबुन जायगाफोराव सानफ्रामबो अखा हानाय खोनायो। बा दै जानाय खोनायो नाथाय बे जोंनि ससेयाव बा जोंनि ओनसोलफोरनाव अखाखौनो जोङो माने हानायखौ नुनो मोनला होननासो बुंनांगोन हायो मालाबा। समाव एसे हायो बिदिनो आरो गफिनो दैयानो जाया बेबायदि आरो।
बेफोरबायदि एसे एसे अखा हानायजोंथ' जोङो माने दुब्लि बा फोथारफ्रावहाय माने गाय माइ गायनो थाखाय माने थोआ ना औ माने हायावनो माने सिनानो थोआ आरोना बे बेफोरबायदि एसेल' हायोबा आरो बिदिनो ओ गोबाव सम हानानै थायोबा जेन'बा सानब्रैसो साननै सानथाम बिदि हायोबा। मान दैफोरा माने जमायनानै माने हाफोरावहाय मोजाङै बेहाय गिसि जायो आरोना गिसि जाहोनो हायो औ बेजों गायनो हायो अ। बिनि अनगायैबो मा होनो सोरनाबा सोरनाबा बे दै मोनाबाबो बा अखा गैयाबाबो माने बिदिनो मा होननांगौ बेखौ दैखरनिफ्रायहायो दैबो खोनानैहाय जोंङो गायनायखौ नुयो नोंथां जोंनाथिं माने बे जुदि जाम्फैफोरनिफ्राय मोनाबाबो आरोना
औ औ नोंसोरनिथिं एसे हाफोरा सिदोब सिदोब खोमाना? बाद्राय दै बोआ औ
आरो जोंनाथिंथ' बिदि अखा गैयाबो नोङा माने गामि जायगा नालाय अखा हायो आरो फि फां लाइफांबो दं नालाय एफाग्राब गोरान नङा आरोना नोंथां।
उम गोबां अखा हाबाय थायोना नोंसो
औ गोबां अखा हायो आरो गायनाय फुनाय बा मैगं थाइगं आबादनि बेलायावहाय ओ जोंनिथिंहाय मा गायो बेनो जायो आरोना माने ओ हासार गोनां हा होननांगोन आरोना जोंनाथिंनिखौ नोंथां माने बेवहाय जेबो नों थाङा हासार बाहायाबाबो हारसिंनो मानि मोजाङै जाबोगोन आरोना नोंथां।
औ होमबा नोंसिना हासार माबा हाया बिराद मोजांना हासार गोनांखा गावनो
गोनां आरो नोंथाङा बिनि अनगायैहाय जु दि हासारफोर बाहायनो गोसो जायोबा माने ओ जोङो बैफोरबायदि रासायनारि हासारखौ बाहायालासिनो ओ बै जे मोसौफोरनिफ्राय जों फिसिनाय मोसौनिफ्राय जे मोननाय ओ मोसौनि खि बे गोबोरखिखौहाय जोङो औ ओ फोराननानै माने एसे एसे सारनानै होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां मेगंफोराव आरो औ ओमफाय नङाबाबो माबाफोर गायोबा ओ ओ बेयावहाय ओ जावनानै एसे एसे हासार होनानै बे मोसौनि हासारखौ होनानै
जोङो बेवहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ जोंनिथिंथ' माने हासार हाफोरा माने हासार गैला ओ ओरैनो जा जुदि जोङो रासायनारि हासारफोर बाहायाब्ला माने जे बो आबादखौनो जोङो माने मोजां खालामनो हाला आरो फिथाइ जा फिथाइ मोननो हायाबा जोङो
अ
माने फिथि फसलखौ मोजां जाहोनो हाया। ओ जोङो रासायनारि बेफोरबायदि हासारफोरखौ माने बाहायथारनांगौ जायो। नोंजो बेफोरखौ बाहाया लासेनो जुदि गायनानै दोनोब्ला जायानो लासै बिफाङानो ओ देरनोबो हायालासेनो इदिनो थानानै मालाबा समाव थैलांफिनो बा मालाबा बिदिनो फिथाइ थायनो रोङा जानानै थायो आरो
ओम
ओम बे मानि सिगांनिफ्रायनो जोङो बे रासायनारि हासारखौ गोबां माने बारा बारा बाहायबोबाय नालाय
औ
ओंखायनो माने दा बे समाव बाहायाबा माने जाला आरो ओम बाहायथारनांगोन ओम
नो जायो औ बाहाया माने ओ बै रासायनारि हासारफोरखौ माने बेसेबां बाहायनांगौ बिदिखौ माने नांगौनि बारा बाहायनो नाङा आरो ना जोंथ' जोंथ' बाहायनाय बिराद मोजां जाथों माने जेनबा मैगं थाइगं बा आबादा होननानै नांगौनि बारा बारा होयोना आरो बेफोरबायदि ओ मा होनो जुदि नोंथाङा बिदि बाहायदावोबा माने हाया लासैनो माने थैलाङो आरोना ओमफ्राय बे हाय मोजां मैगं थाइगं औ
हानि जिउसाफोरा माने थैलांनानै जेबो हासार गैयै जालाङो आरो आरो जों जोंनि हायावथ माखासे बे एम्फौफोर थायो बैफोर हाफोरा बैफुर एम्फौफोरा जानानै खिनानै ओमफ्राय बिसोरो उरनानै होयोब्ला ओ माने हाया गुरै जानानै मोजां जायो बा हासार गोनां जायो नाथाय बेफोर रासायनारि हासार एबा मुलि होनायनि थाखायनो बेफोरखौ होनायनि थाख ओंखायनो बैफोर एम्फौफोराबो थैलांनानै गैया जालांगासिनो हाफोराव
औ नंगौ
बेनिखायनो माने हाफोराबो एसे दै थायो राखावरासि गोरा हासार गैयि जालांगासिनो आरो जोंना
औ नंगौ औ
होमबा नोंथां ओ जोङो दोनथनोसै बेखिनियावनो
औ नोंथां
औ दे
औ